नोंथां।
हेल' औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो?
आङो दायो जिरायनानै दं न'आव।
अ खबरफोरा बोरै नोंथां?
खबरफ्रा दासान्दि मोजाङैनो दङ। नोंथांनियालाय खबरा मारै?
गाज्रिबो गेजेरावनो नोंथां। दायो नोंथाङा। मा खालामगासिनो?
आङो जिरायनानैनो दं सिलायाव न'नि लांगोनायाव।
अ बिदिबा नोंथाङा आंनो टाइम सम एसे होनो हागोन नामा?
होनो हागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला आं नोंथांनियाव मोनसे टपिक लानानैसो रायलायनो फैदों। नोंथाङा एसे सम होनो हायोब्ला। आं बुंनोसै। ओ बर'फोरनि माखासे मा होनो फोरबो जेरै बैसागु बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंफोरुरलु होनो हागोन नामा।
हागोन नोंथां हागोन।
अ हायोबा एसे बुंनानै होदो नोंथां
जोंनि बर' समाजनि देरसिन फोरबोआनो जाहैबाय बैसागु फोरबो। बैसागु फोरबोखौ जोंहा बयबो जिब जुनार मानसि दावमा दाउसाफोरा गाजा गोमजायै रंजायो
औ नंगौ नोंथां
बैसागुनि गिबि सानखौ सेथि दिनखौ जोंहा मोसौनि बैसागु बुङो जाय दिनखालि जोङो मोसौ मोसौफोरखौ गलिनिफ्राय फोथाराव लांनानै दुगैस्रां लोबस्रां लाव फान्थाव थाइखा हालदै आरिनि माला सुनानै गोदोनायाव गानहैयो। बेजों लोगोसे जोंहा मोसौफोरनो दिरुं गोदान होयो बोसोर गोदाननि नामै मोसौफोरखौ। बै दिनखालि जोङो गन लावथिफोरजों बुनो मोना मानोनोना जोंहा थाब सावनांनायनि मोनसे फोथायनाय दङ बेनो जाहैबाय मोसौनि बैसागु बेनि उनाव नैथि बैसागुआव जाहैबाय जोंहा मानसिफोरनि बैसागु बै बैसागुआव जोङो फुंनि समाव सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै गामिनि गेदेर गोलाव बोराय बुरैफोरखौ सम फुंनि समाव मान लानो थाखाय न' न' थांनानै जों खुलुमहैयो
औ नंगौ नोंथां
जों खुलुमनाय समाव जोंनि गामिनि गेदेर गोलाव सुबुंफ्राबो जोंखौ बोर सारस्रि हरो जे जोंहा जिउआव जाफुंसार जानो हाथों होननानै
औ औ।
बैस बसागुखौ जों बयबो सुबुं आसाम आसामाव थानाय सुबुं माहारिया गाजा गोमजायै रंजायो।
औ औ नंगौ नोंथां
बर'फोराबो बे बैसागु फोरबोखौ बोसोरफ्रोमबो फालिबोबाय थायो।
औ नंगौ नोंथां।
बोराय बुरैनिफ्राय लानानै उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो बैसागु फोरबोखौ मिथियो। जे बै फोरबोआव बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारिनि दामजु जेरै खाम, जथा, सेरजा, सिफुं बायदिफोरखौ लानानै गामि गामि न'खर न'खर ज' ज' रंजायो मोसायो। नोंथाङाबो बर'नि बैसागु हारि बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
बुंनायसाय
जोंहा गुबैयै बैसागु फोरबो बुङोब्ला नोंथां बुंनाय बायदिनो बैसागु फोरबोआ जाबाय माने गोदो गोदाय आबौ आबैनि दिननिफ्रायनो खुंजाबोनाय मोनसे बर'नि गाहाय फोरबो नोंगौ ना नोङा नोंथां?
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
सागु खौनो जोंहा मा गोदान बोसोर हिसाबै बर' सुबुं माहारिया फालिनाय जायो।
बैसागुनि समावहाय जोंनि दा साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरा गावनि माखासे हारियारि गाननाय जोमनाय बायदिफोरखौ गाननानै बैसागु बोथोरखौ मा बिदाय होनाय जायो रंजा बाजायै जेरै बुंनो थाङो ङोब्ला बैसागुनि समावहाय बर' सिख्लाफोरा जेरै सिख्लायानो जा बोराय बुरि बुरिफोरानो जा मा होनो दखना जोमग्रा फालि लानानै गोदोनायाव आर'नाइ बायदिफोरखौ लानानै बैसागुफोरखौ मा होनो मोसानानै रंजायै बाजायै बारहोहरो। थिग बेबायदिनो मा बोराय आरो सेंग्रा गथ'फोराबो गोदोनायाव आर'नाइ लाना गामसा गाननानै रंजा बाजायै बैसागुखौ बारहोहरो। आथिखाल मुगा आरो गोदोनि दिनाव फालिनाय बैसागुफोरजों गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय नंगौना नङा नोंथां? गोदोनि गोदोनि दिनावहाय जाबाय जोंहा बैसागुखौहाय स्नि सानहालागैसिम फालियोमोन नाथाय आथि खाल मुगायाव जों सानथाम सानब्रै बेफोरबायदि फालिनायखौ नुनो मोनबाय नोंगो ना नोंथां?
नोंगौ नोंथां नंगौ।
बैसागु बोथोरनि समावहाय जोंहा बैसागुनि गिबि सानावहाय मोसौ थुखैनाय जायो बे मोसौ थुखैनायावहाय नोंथां बुंनाय बायदिनो जेरै मो जौखौ जोङो माला गानहोनो थाखाय माखासे मिथिंगानिफ्राय मोननाय फिथाइ सामथाइ जेरै लाव, फान्थाव, जोगोनार, हालदै आरो थाइखा बायदिफोरखौ जोङो मा होनो समायना रमायना मा होनो माला सुहोनानै मोसौनो गोदोनायाव गानहोनाय जायो बिनि उनावहाय जोंहा गोदोनि नेमखान्थियै बादियै मा होनो सारायफोरनि हांगारखौ हख'नानै बैयाव थाव गोथां लागायनानै मा होनो बैखौहाय मोसौनाव फोथा बाय दि मा होनो फोथा हिसाबै माने थुनाय जायो आरो आरो बिनि उनावहाय मा होनो मोसौखौ दैमा दैमाफोरावहाय थुखैहैनाय जायो आरो बै मोसौ थुखैनाय समावहाय जोंहा बैफोर मिथिंगानिफ्राय मोननाय फिथाइ सामथाइ बायदिफोरखौहाय संग्राय एबा सान्द्रिफोराव हानानै लानानै बैफोरखौहाय मा मोसौनाव सारनानै जोंहा माखासे बर'नि मा खुगा मेथाइफोर खननाय जायो बैफोरबायदि माने मोसौ बैसागुखौ माने बर'फोरा गोदोनि समावहाय बारहोहरनाय जायोमोन आरो आरो जोंहा मा होनो मोसौ थुखैखांनायनि उनावहाय जोंहा मा खालामो माखासे मा होनो मिथिंगानिफ्राय मा होनो मैगं थाइगं खाङो बैफोर मैगं थाइगंफोरखौ मा होनो जोंनि बर' माहारिया मुलि हिसाबै बाहायो जेरै मिथिंगानिफ्राय खांनाय सेजौ नैजिथा मैगं थाइगंखौ खांनानै बैफोरखौहाय माने गोदोनि समावहाय माने मा ओरैनोबो जायोमोन जानो हागौ नाथाय आथिखाल मुगायावहाय मा नुयो जोङो बांसिन माजों जानाय नुयो बेदरफोरजों जानाय नुयो जेरै दाउजों अमाजों बायदि बायदि बेदरफोरजों जानायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो बैसागुनि समावहाय मा होनो बोराय बुरैयानो जा सेंग्रा सिख्ला गथ' गथायानो जा मा होनो गामि गामि मा होनो मानसिफोरनि न'खर न'खर जों मागिनायखौ नुनो मोनो गोदोनि समाव नाथाय आथिखाल मुगायावहाय जों बांसिनखौ बांसिन नुनो मोननाय जाला नंगो ना नोङा आरो जों बुंनो हाबावोदि मा होनो गोदोनि समावहाय बैसागु बोथोराव बर'फोरा मा होनो गावनि आखाइजोंनो बानायनाय माखासे बर'फोरनि दोरोङारि दामग्रा देग्रा जेरै बुंनो थाङोब्ला मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसादजोंनो बानायनाय जेरै खाम, सिफुं, सेरजा बायदिफोरखौ माने बैसागु बोथोरनि समावहाय बर'फोरा दामनानै मा होनो खुगा मेथाइ खननानै माने मोसानाय जायोमोन आरो आरो बैसागुनि बोथोर बैसागु बोथोरनि समावहाय बर'फोरा गोदान बो सोर बरायनायजों लोगोसे मा होनो बिफां लाइफांफोरनि बिलाइफोराबो सोलायनो हमो नोंगोना नोङा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
थोरनि समावहाय बिफां लाइफांफोरा गोरलै बिलाइ खिलिनानै समायना रमायना बानायै मिथिंगाखौहाय आरो बैफोरखौनो माने बर'फोरा नुनानै मेगनजों नुनानै खुगा मेथाइ बानायनानै माने बैसागुनि समावहाय रंजायो नंगौ ना नङा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
उम आरो बिनि अनगायैबो आथिखाल मुगायाव जों नुनो मोनबाय खुगा मेथाइ खननायखौ बांसिन नुनो मोनलिया। जायगा लायै जायगा मा रेकर्दिं जों मोसानायखौ जों नुनो मोनसै। बांसिनानो जों रेकर्दिं मोसानायखौ नुनो मोनसै आरो बैसागु बोथोरनि समावहााय आथिखाल मुगानि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बांसिनानो मा गामसा आरो गोदोनायाव आर'नाइखौ जों लानो मोननाय नुनायखौ लानायखौ नुनो मोनलिया। जायनि जाहोनावहाय आथिखाल मुगायाव बर'नि हारिमुवा मा गोमालांनो हमबाय। गोदोनि समाव मोनब्ला बैसागु बोथोराव स्नि सानहालागै बर'फोरनि गोदोनायाव आर'नाइ गामसा दख'ना फालि बायदिफोरानो थाबाय थाखायोमोन। नाथाय आथिखाल मुगायाव जों बैफोरखौ नुनो मोनलिया। नोंथाङाबो बैसागुनि सोमोन्दै एसे माबाफोर बुंनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां।
औ दे बिदिबा बुंलाय नोंथां।
बैसागुआ जाहैबाय बर'फोरनि देरसिन फोरबो बै फोरबोआव बैसागु फोरबोखौ जों मिथिंगा खौ लानानै खुंनाय जायो। बै समाव बे फां लाइफांङाव गोरलै बिलाइ बि थ'राय दालायफोरा खिलिबोयो। बै समाव दाउ खौवौआबो बिफांनि दालायाव बानानै खौवौ खौवौ सोदोबजों बैसागु फोरबोखौ बरायो।
औ नंगौ नोंथां।
फासाख सायख'आबो बैसागु फोरबोनि समाव गाबो।
औ नोंगौ नोंथां।
बर'फोरा बैसागुखौ आंगो रंजाथाइ फोरबो महरै खुंबोदों। जिउ खुंनायाव जोंहा गोबां जेंना जेथो फोर फैयोब्लाबो बैसागुनि समाव जों दान्दिसे समखौ गोसोनि दुखुफोरखौ होखारसारनानै गोसोनि रंजानाय रं जानो रंजानाय लानो थाखाय बैसागुआव बयबो गाजा गोमजायै रंजायो मोसायो।
औ नंगौ नोंथां। नोंथां जोंहा खोनादों ना नों थां जोंहा थाइमा समा जाबाय। बिदिब्ला नोंथांजों रायलायनो मोनना आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ आंबो गोजोननाय मोनदों नोंथां।
बिदिब्ला दोन्थ'लायनोसै नोंथां।
औ दे।